नोंथां ओ गिबियावनो गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम ओ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां औ आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोन जाबाय ओ आङो सानसेनि हाबाफारि ओ जों सानसेयाव न'आव थानानै बा जोङो सानसेयाव जोङो मा मा खालाम खामानिफोर मावो आरो मा मा खामानिफोर मावनांगौ ओ बेनि बागै ओ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन नोंथाङा फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनाबिलिसिम मा मा खामानि मावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होजागोन आरो नोंथां।
औ आतसा दा आं बुंग्रोसै बिनि उनाव नोंनिखौबो सोंगोन औ। दा आङो ओ फुंनिफ्राय सि फुङावनो सिखारो आङो। सातथा बाजयाव औ सातथा बाजायाव सिखारनाय लोगो लोगो गोनो आङो
औ।
फिनानै ब्रास लायो ओमफाय निजेनि हाथायखौ साफा खालामो।
औ।
हाथाय होयो ओमफाय बेखौ ओमफाय मोखां सोखां सुबाय। सुनानै ओ फ्रेस जाबाय आरोना। ओमफाय फुंनि ब्रेक पास जाबाय बिदिनो बबेबा लाल साहाबो बबेबा गाइखेर थाबा गाखेरदो आरामसे लोंबाय। बिस्कुटफोर थायोना आरो लाबोखायो आङो। मोनाबिलियावनो जेनेबा मोनाफोरावनो। ओम ओमफ्राय बेफोरखौ जाबाय आरो बिदिनो सोरलाबा दावउदैबो जायो। ब्रेड ब्रेडफोरबो जायो ओं औ इनिफ्राय जायै लोङै जेनेबा माबानानै इदिनो आठथा नौथासोआव इदिनो मायबाफोर खामानि थायोबा इखो मावगोन आङो मावना लायो ओमफ्राय मावनानै बिदिनो जेनेबा एगार'था बार'थासो जाहां जाहां बा ओंखामखौ संनो लाहार फाहार खालामो आरो आङो। ओमफ्राय ओंखाम सङो। संनानै इदिनो जेबो गैयाबा लायब्रबबाय सखफोराव। ओमफ्राय मोनसे बेदरफोर ओमफ्राय लायनानै आरामसे संफैबाय। संनानै बिदिनो जाखां लोंखां जेनेबा दसे जिरायबाय। ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबा उन्दुबबाय दसेयाव उन्दु नानै ओमफ्राय बिदिनो बबा सारिथा उन्दुनाया सारिथा। बबेबा पासथाबो जायो। बेयाव सिखारो उम जेबो खामानिया गैयाबासो उन्दैयो। जेनेबा खामानि थाबाथ' औ माव
औ औ नंगौ नोंथां जोङो उन्दुनोबो नांगौ उन्दुयोब्लाबो जोङो माने ओ जोंना देहाया माने ओ थिगैनो थायो माने जोङो जोंनि देहाया गोग्गोयैनो थायो आरो माने उन्दुयोब्लाबो औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
जेरै बेटारिखौ चार्ज होबासो गारिया खारो लाइक बेफोरबायस आरो मानसियाबो उन्दुबासो
औ औ औ नंगौ औ औ उन्दुनायाबो जोंना बा नांगोननि बा बाराबो उन्दुद्रायनो हाया माने नांगौनि बारा उन्दुबाबो जोंना देहाया खुथि जायो होननानै बो बुङो आरो मानसिफोरा
औ बिदिनो ओम ओमफ्राय आं दावगाय लांसै थाखो न औ बेनिफ्राय औ बिदिनो ओमफ्राय माबा मोनानानै सिखारनानै मोनाब सगफोराव बेरायहैबाय बिदिनो बबावबा सा फोर लोंबाय बेलासे फोरावबो ओमफाय फैनानै बिदिनो खामानिफोर थायोना बिदिनो बबेबा आं इदिटिंबो खालामो नालाय बायदिसिना भिडिअफोर इदित खालामो इदितखौ मावो मावनानै बिदि बिदिनो ओमफ्राय खाम उखैनाय मोनबाथाय संनानै जाहैबाय बेनिफ्राय बि बिदिनो दसथासोआव जाखां लोंखां बिदिनो थायै थायै दसथासो बाजायाव उन्दुयो आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो जायो आरो आंनिया दैलि लाइफआ सानफ्रामबो बिदि जायो आरो दा नोंथांनिखौ फोरमायनो हागोन माबायदि
औ औ नंगो नोंथां जोङो जोंनि सानसे नि हाबाफारि होनब्ला ओ जोङो गोबाङानो माने गोबां सुबुङानो गावबा गाव डिउटिबो थायो जेरै ओ सोरबाबा अफिसाव थांनाय डिउटि दैलि डिउटि मावनाय सोरबाबा गुबुन गुबुन खामानि थायो थिग बे बेबायदिनो आंनियाबो जोङो आंबो फुंनिफ्राय सिखारनानै आङो फुङावनो ओ पासथा बा सयथासोआव सिखारनानै आङो माने देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय आङो एक्सारसाइसफोर खालामो बा आङो लामाफोराव थाबायथिङो ओमफ्रायसो आङो ब्रास खालामो आरोखि आरो ब्रास खालामखांनानै आङो दैफोर लोङो आङो एक लि बा आदा लिटार बिदि दै लोङो ओमफ्राय दै लोंखांनानै आङो दसे ओरैनो प्रेक्टिसफोर खालामनानै बा आङो मबाइलफोर नायनानै आङो ओंखामफोरखौ जायो आरो फुंनि जामुंखौ फुंनि जामुंखौ जाखांनानै आङो दसे ओरैनो ओ न'खरनि खामानिफोरबो मावो आरो नोंथां जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दुब्लिनि खामानि जेरै खोथिया फुनाय बा आलि दाननाय बेबायदि बिदि बा हालेवनाय बिदि खामानि आङो दा दैज्लां बोथोर नालाय मावो आरो बिनि अनगायैबो आं न'खरनि खामानि जेरै बिबारफोर गायनाय बा बायदिसिना जोंना आफायाबोथ' आबाद मावो नालाय आंबो जोंहानि आफा जोंबो न'नि आबादफोर जेरै खुसेर साफा खालामनाय बा खुसेर गायनाय आरो गोबां आबादफोर जेरै ओ जिंखा पथल बानलु बेफोरबायदि आबादखौ आङो न' ओरैनो थासलायस्लाय माने सान सानफ्रोमबो माने सानफ्रोमबो माने बेफोर खामानि यावनो आङो मुखुब जानानै थायो आरो नोंथां
औ
औ ओ ओमफ्राय जोङो ओ सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव ओ माबायदिहाय थानांगो बा जोङो नांनाय ओ जेनला मेनला बेरायथिङा मोना ओ माबायदिहाय थानांगो ओ नों थाङा लाइमोनफोरनि बागै एसे फोरमायनाबो जागोन आरो सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव औ
ओ सानफ्रोमबो बिदिनो गाव मा खामानि मावनो थांदों मोजां नंगौ नङा बेखौ सानद्रोनांगोन ओ मोजाङै थानोबा औ ओमफाय मोजां लामाथिं थांनांगोन मा लामाथिं थांबा मोजां जागोन आङो
औ औ औ
बिदिनो गाज्रि लामाबो थायोना खिसुमाना औ ओ जेरै दा गथ'फोरा
औ
बवबा बवा बेरायसयो बिदिनो अबावबा सोबनाय जानाय जासोना बायदिना बेफोर मानसिजों जुदि सनन्देर हायोबा जेनबा नों जेनबा गथ' जेनबा नोंथाङाबो गथ' थायोबा जेनबा फंबायफोर थायोबा फंबायफोरखो बिदि गथ' गथ' गथ' हेगार ना आरो ना बिसोरजों थां हेगारनाय लोगो लोगो नोंनि गथ'आ माने बया जागोन आरो बिदि
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
ओमफाय आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि नाम फाइगोन बाइकफोर लाना फैनाय सोरबा बिदिनो गाज्रि गाज्रि नुबाथाय बिदिनो सनलांगोन न'आव इदिनो बिमा बिफानाव बिनाय जागोन आरो बिदिनो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बिदि गाज्रि गथ'फोर जानायफोरा
औ नंगौ नोंथां ओ ओ नंगौ नोंथां ओ बांसिनानोथ' जोंनिया ओ सानफ्रोमबो स्कुल कलेज थायो दानि गथ'फोरना औ बिसोरो स्कुल कलेजाव थाङो गोबाङानो ओ आरो बिसोरो स्कुल कलेजाव आंनि मथे आरोना स्कुल कलेजाव स्कुल कलेज बन्द' दाथ' गरम बन्द' नालाय जों गरम बन्द'आव जोङो न' थानानै बा जों सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव ओ जोङो ओ जेरै बिफाफोरजों दुब्लियाव खामानि मावफानाय बा जोङो गरम बन्द'आव जोङो ओ बायदिसिना टिउसनफोर लाहैनाय बा जोङो न'आव थानानैनो लेखा फरायनाय बा मबाइलाव मबाइलखौ जोङो ओरैनो नाङा फाङा ओ बायदिसिना भिडिय' नायलानानै टाइम हंगार हरा मोना ओ लेखा फरायनायनि बागै बा माबा मोनसे ओ गाव माने नायनानैबो एसे फोरोंनो हानाय औ गियान लानो हानायफोरनि भिडिय'फोरखौ एसे नायोब्ला माने मोजां जायो होनना आं सानो आरो ओरैनो बेरायस्लायस्लाय माने आङो बेफोरखौ जा जानो सानो आरो नोंथां औ ओ नोंथां औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ ओ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ नोंथाङाबो ओ सामफ्रोमबोथ' ओ नोंथाङा मा होन्दोंमोनलाय द भिडिअबो इदिट खालामो होन्दोंमोन नामा?
अ बिदिनो भिडिअबो इदित खालामो आं ओरैनो खा समखौ बारहोआ
औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां जोङो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय बा जों ओरैनो नाङा फाङा बेरायथिंनिसायस्लाय बेखौ खामानिखौ मावनानैबो बा भिडिय' इडदिट खालामनानैबो जोङो गोबां माने गोबां माने गाव गावनि आथिङाव गसंथानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दानि जुगावथ' भिडिय'नि जुग बा रिल्सनि जुग गोबाङानो भिडिअ' खालामो आरो औ नंगौ नंगौ गोबाङानो भिडिअ खालामो भिडिअ' खालाम खालामनो गोबाङानो सिनायथिबो मोनदों आरो ओ गोबाङानो माने गाव गावनि आथिङाव गसंथिनायखौ जों नुनो मोनदों
उम
औ ओ नोंथाङा ओ ओरैनो मोनाबिलिफोराव मा खालामो होन्दोंमोनलाय नोंथां
आं मोनाबिलियाव बिदिनो थाबायो थाबायखांनानै बिदिनो न'आव फैबाथाय बिदिनो खामानि थायोबा जेनेबा इदिटिं जेनेबा मिउजिक भिडिअ' बिदिनो ब बा रिल्स सोरनिबा बिदि बायदिसिना थानाय खामानिखौ मावनो ना लायो खालामो मोनायाव मालाबा मालाबा सम जेनेबा ओरैनो फ्रि बरिं जायोबा
औ औ आङो ओरैनो न'खरनि खामानिफोरखौ आङो जेरै दुब्लियाव थांखांना फैनानै सम मेंनाय जायो नालाय आङो न'आवहाय फैनानै आङो जेरै खन्थाइ बिजाबफोर फरायो खन्थाइ बिजाबफोर फरायो ओमफ्राय टिभि फोर नायो ओरैनो थास्लाय स्लाय दसे दसे ओमफ्राय आङो टि बि नायो ओमफ्राय हरनि जोङो जामुंखौ जाखांनानै आङो नौथा बा दसथासोआव आङो माने उन्दुफिनना थायो आरो
औ
बिदिनो आंना सानफ्रोमबोनि माने हाबाफारिया बा आंनि सानफ्रोमबो दैलि लाइफआ आंना बेबायदिनो बारलांबाय थानाय जायो आरो नोंथां
औ निसय बिदिनो बारलांबाय था औ मोजां लामाथिं दावगानो हागोनों औ आरो गोबां साननो गोनां जायो मा मा मावबाथाय जों बावसिन गोजौ थाखोसिम थांनो हागोन बेखौबो साननांगोन बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो ना औ औ
औ होमबा नोंथां जोंना समा बो जानानै फैबाय औ होमबा जोङो सानफ्रोमबोनि हाबाफारिनि बागै रायलायना नानै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा दानि सेंग्रा सिख्लानि लाइमोनफोरनि बागै बा जोङो सानफ्रोमबो मा मा खामानि मावनांगौ बेनि बागै गोबां बाथ्रा आङो मिथि खौ मिथिनानै मोनबाय औ औ औ नंगौ नोंथां होमबा औ औ आरो फिन खेबसे गोबाव गोजोननाय जासिहरनानै दिनैनि मोनाबिलिनि रायल्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नासै नामा नोंथां
औ दे दोनथबाय
आ